औ
औ नोंथाङा फ्रियैनो दं ना?
औ दङ
औ नोंथाङा फैनो दंबा दे जोंहा गुबुन मोनसे आयदायाव सानैजों सावरायलायनोसैलाय।
औ
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोङो जोङो दानि जुगावहाय जों इंराजि राव रायज्लायनो रोंबा जोंहा मा मा मुलाम फा जायो आरो जोङो रोङाबा मा मा खहा जायो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होग्रोदो दे।
औ ए जेनेबा उम राव रोंनायाथ' जोंनि थाखाय बिराद गोनांथिखा। ओ सुबुं जिउनि थाखाय ओ जेनेबा बबेबा गोजान जायगाफोराव थाङोबा जोङो। ओम जोंनि जोंनि बर' रावनि रायलायनायफोरखौ मोनहैया। माने गुबुन गुबुन रावजों रायजलायनो गोनां जायो। जेरै इंराजि हिन्दी बेफोरबायदि। औ बेफोरखौ जों रोंनानै थायाबा ओम बेफोरखौ जों रोंनानै थायाबा गु- औ जोंनि जायगायावल' सो लियो ओम बेफोर रोंनानै थायाबा जों दावबायनो दावबायनो हाया जेनेबा गोजान गोजान जायगाफोराव खामानि मावनो थांनो हाया बेफोरबायदि नुयो आरो।
उम उम
दाबो गोबां नुबोयो बेफोरबायदि जेनेबा इंराजि राव रोङि। ओ गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थांबा मोजां रायजलायनो रोङि ओ बिदिनो ओ खामानिफोर जेनेबा माबा मोनसेनि थाखाय थाङोबा राय्लायनो रोङि उम बेफोरबायदि
उम माने जोंनि आसामनिफ्रायनो गुबुन स्टेटआव थांबा जोङो बेफोरबायदि खामानि मावनोबा। जोङो बे बेलेग हादरनिफ्राय मानसिफोर फैयोना बिस सोर जोङो इंराजि रावखौाय्लायथारनो रोंनांगोन आरो ना नों
औ लाइन रोंनांगोन औ।
औ, माने जोंनि आसामावबो बेफोरबायदिया सोलि थारनांगोन आरो जों इंराजि राव रायज्लायनो रोंथारनांगोन।
उम
औ, बेफोरखौ इंराजि राव रायज्लायनो रोङाबा मा मा खहा जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनोागोन नामा?
एसे हागोन नोंथां
औ दे फोरमायना
ओं जोंनि थाखाय इंराजि रावाथ' बिराद कम्पालसारिखा।
औ औ
ओ जेनेबा फरायसालि जेनेबा गोजान फरायसालिफोराव फरायनो थांनो थां फरायनो थाङोबा जोङो बेफोरबायदि ओ इंराजि रावखौ रोंथारनांगौ जायो
ओं ओं
रोङाबा जेनेबा जों इंराजि राव रोङाबा बेफोरावबो राहा गोथै नांगौ जायो।
ओं ओं नंगौ थारैनो
बे आं दहाय बुंलांनाय बे गोजान जायगाफोराव बेरायनो थांनोबो बेरायनो थाङोदि मानसिफोरा ओ जेनेबा जोंनि बोरावखौथ' जों जेरावबो बाहायनो हाया नालाय ओमफाय मा इंराजि रावाथ' गासिबो माबायावनो कमपालसारि जायो ओमफाय बे इंराजि राव इंराजि राव रोंनांगोन आरोखि
औ इंराजि रावनि अनगायैबो औ गुबुन रावफोरखौबो रोंनांगोन आरो जोङो औ बांसिन जोंनिया सब जायगायाव थांनोबानो जों जोंनिया इण्डियानिफ्राय जों गुबुन हादराव थांनोबाबो जों इंराजि रावखौ रोंथारनांगोन आरो माने बेलेग हादरजों जों औ कानेक्सन लानोबा जोङो इंराजि रावखौ रोंथारनांगोन आरोना नोंथां
औ
औ जोङो इदिनो जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन हादराव जों फरायनो थाहैयो नङा होमबा जेरै जोङो आमेरिक खायानो होन बेफोरावहाय जोंनिया इंराजि रावसो सोलै सोलिजोबखायो नालाय जोङो बेफोराव थांनानै फरायहैनो हागोन आरो गुबुन हादरावहाय थांनानै आरो जब फोरबो मावहैनो हागोन आरो जोङो इंराजि राव रोंबाथाय बेफोरबायदिनो जोंनिया दा गुबुन हादरफ्रावहाय थांनानै गोबां मानसिफ्रानो जब मावहैनाय दं नङा होमबा नोंथां औ आरो जों गुबुन गुबुन हादरावहाय बेरायहैनो हागोन आरो नायहैनो हागोन बिसिनि जायगाफोरखौ जोङो इंराजि राव रोङाबा जोङो बेफोर जायगायावहाय थांनोनो हानाय नङा आरो बेरायहैनोनो हानाय नङा
उम ओ खाना इंराजि राव रोङाबानो खाना होननानै बुंजायो
औ औ नंगौ जोङो जेराव बो न'निफ्रायनो जेरावबो ओंखारनो हाया जायो आरो बे फोरबायदिखौ रोङाब्लाथाय जोङो औ औ औ मानोना सब जायगायावनो बांसिनानो इंराजि रावसो सोलिखायो नालाय
उम
जोङो हटेलफ्रावनो होन माबा गुबुन जायगाफ्राव थांनायानो होन जोङो इंराजि रावासो सोलिखायो नालाय जोङो सोलों थायजों लोगोसे जों इंराजि रावखौ लांफाखाथारनांगोन आरो औ जोंनियाथ' दानिया बर' बिजोंजों फरायबाबो दानिया उन्दैनिफ्रायनो इंराजि रावखौ सोफाना होयो नालाय गोरलै जाबाय आरो दा सोलोंनो
जोङो जेनेबा बेरायनो थाङोबाबो इंराजि राव रोङालासिनो थाङोब्ला ओ बैफोर जों बैसोरनि मानसिफोरजोंथ' जों इंराजि रायलायनो रोंला नालाय ओमफाय ए जेबो रायलायनो हायै जायो आरो जेनेबा बेरायनोफोर थाङोबाबो खामानिफोराव थाङोबाबो बिराद जेंनायाव गोग्लैयो आरो बिसोरो रायलायनो रोङिनि थाखायनो ओम बैसोरो बैसिनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोर सोलोंनानै लाबोनो हायो बेफोरखौबो जेब्बो ओ इंराजि राव जों सोंनांगौ नालाय ओमफाय जेबो ओ रोंनानै फैयि जायो आरो
औ औ ओरैनो थांगारनाय जायो आरो
औ जेनेबा मुवा बेसादफोर बायबाबो मोजां रायलायनो रोंनाय नङा प्रब्लेम जागोन उम
उम उम गुबुन इदिनो गुबुन गुबुन हादराव गुबुन गुबुन जायगायाव गावबागाव रायज्लायनाय गावनि जायगानि लेंगुवेज दंखायो होमबाबो इसोरबो बेलेग हादरजों कानेक्सन खालामनोबा इंराजि राव रायलायो ना नोंथां? जेरै जोंनियाबो गुबुन हादरजों कानेक्सन खालामबा जोंनिया जोंनि राव थाखाबाबो जों इंराजि रावखौ रायलायथारनांगोन आरो नङाबा बेसोरबो जेबो बुजिनाय नङा जोंबो जेबो बुजिनाय नङा आरो
ओम
जोङो बिसिनि रोंगौथिखौबो लाबोनो रोंनाय नङा जि सोलोंनांगौ बेखौबो सोलोंना लानो रोंनाय नङा आरो
ओम ओ नोंथाङाबो अबावबा बेफोरबायदि ओम गोजान जायगायाव बिदि रायलायनो मोननाय दावबायहैखांबाय नामा?
औ औ दावबायनायाथ' आङो खोनसे मोनसे जायगायाव थांखांबाय आरो बे जोंनि इण्डियायावनो आरो जोंनि इण्डियायावनो मुम्बाइ होनो बेहाय मुम्बाइ गवा इहाय थांखांबाय आरो आङो बेहाय औ जोंनिया हिन्दी सोलियो होमबाबो हिन्दीनि अनगायैबो जोङो हटेलफोराव हाबनोबा बेफोरबायदि बेलेगनि टुरिस्टफोर फैबा जोङो लोगो मोनबा बिसोरजों रायलायनोबा जोङो इंराजि राव रायलायथारनांगौ आरो
उ
औ आं मिथिनायावहाय बिदि आरो जोङो आरो गवायाव होबाथ' जोंनिया गवायावथ' बांसिन इंराजि जि रावा सोलियो आरो औ जोंनि हिन्दीखौनो बाहाया आरो बांसिन टुरिस्टफ्रानो जोंनिया बे गवायावहाय बेलेग हादरनिफ्रायसो फैजोबो नङा हबा नोंथां?
औ
माने बेरायनो फैयो आरो नायनो फैयो बिदिनो गवाया थ' मिन्थिखायो नोंथाङाबो थांनो मोनाखैबाबो मबाइलफ्राव नुखायो नङा होमबा नोंथां? जेरै गवाया हाजो जायगा दै जायगा दै जायगा आरो बेफ्रावहाय टुरिस्टफ्रा गोजान गोजाननि टुरिस्ट फ्रा बेरायनो नायफैयो आरो मान ने सानसेट लानो फैयो आरो बेरायफैयो गोजोननाय लाफैयो आरो नोङो बिसोरजों कानेकसन खामबाबो जोङो इंराजि राव रायलायनांगौ आरो आरो सोब दुखानदार गलादारफ्रानो बांसिनानो इंराजि रावसो रायलायखायो आरो नोङो द्राइभार खौनो होन बेहाय नोङो गहायाव खामानि मावहैनोबाथ' जोङो इदिनो सिकिउरिटियानो होन ड्राइभारानो होन हट टेलफ्राव खामानि मावनायानो होन सब इंराजि राव रायलायजोबनांगौ आरो बांसिनानो मानोना बेलेग हादरनिफायसो फैजोबो नालाय टुरिस्टफ्रा बेफोरनि थाखायनो आरो नोङो बेफ्रावहाय साख्रिफोर इदिनो खामानिफोर साख्रि नङाबाबो खामानिफोर मावनोबा नोङो इंराजि राव रायज्लायनो रोंथारनांगोन आरो।
उम।
ओ जेनेबा बेरायनो थांनायफोराव जेनेबा जोंनि। जोंनि राव रायलायग्रा बे बर' राव रायलायग्रा मानसि लोगो मोनोबाबो नोंसि सिनायलायनाय नङा आरो।
औ औ।
जों इंराजियानो रायलायनांदों
औ औ। मानोना बेहाय जोंनि रावफ्रानो सोलिया औ औ। गाननाय जोमनायखौथ' जोङो बेफोरबायदि जोंनि ड्रेस गाननानै थांखि। गैाया नालाय बेफोरावहाय जों औ सिनायलाय।
सिनायलायनाय नङा औ इंलिस इंराजि रावखौनो रायलायनांगोन।
औ औ।
उम।
नोंथाङाबो बिदिनो गुबुन जायगाफ्रावहाय थांखांबाय नामा नोंथाङा?
ओ आङो मोनसेल' थांफेरदों शलंआवल' थांफ
ओ औ औ शलंआवबोथ' इ‌ंराजि जि रावानो बांसिन सोलियो नङा हबा नोंथां
औ इंराजि हिन्दी
दे नोंथाङा एसे फोरमायना दि नैनि औ।
उम ओउ जोंथ' बेयाव हिन्दीसो रायलायहैदों गासिबो हिन्दीसो राय्लायदों जोङो।
औ औ।
गोबां माबा।
बेलेगनि फैनायफ्रा औ बेलेगनि टुरिस्टफ्रा ओरै बिसोर -ज रायलायनोबा जों इंराजि रायलायथारनांगोन आरो।
औ रायलायनांगोन औ बिराद लोगो मोनो माने बेलेगनि फैनाय रायजलायनांगोन जों बिसोरजों इंलिस। जेनेबा फरेनारफोर फैयो बेफोरबो इंलिस। बिोर राय्लायजोबखायो बिसोरजोंबो इंलिसनि रायजलायनो गोनां जायो बिदि आरो।
औ औ जेबोखौनो बुजिनाय नङा बिसोरो जोंनि रावफोरखौ इंराजि ज राव रायजलायाबा औ ओंखायनो इंराजि रावा जोंनि जिउआवहाय गोनांथार आरो सोलोंथाइजों लोगोसे जों बेफोरखौ लांखाथारनांगोन आरो नङाबा जोंहा गोबां खहा जागोन नङा होमबा नोंथां औ औ। होमबा नोंथांजोंना टाइमाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ होमबा नोंथांजों बे समावनो दोनथ'सै। मोनसै खोमा रायज्लायनायखौ।
औ। उम
औ दे होमबा नोंथां?
औ।